ए जोहोला
औ
मा खालामदों?
ओरैनो दंङ उन्दुनानै।
जाखांबायना?
जाथआखै।
दाबो?
उम्म
सोर सोर दं?
दंजोबो गासिबो।
दादि मादैमोन मोजाङैनो दं। नोंसिनि आब' आबो
दंजोबो
आगैयाबो
दंङ।
जेरावबो थांफेराखै?
बे बेराय हैदोंमोन।
अ फिथाइ सामथायाइ खाजि जानो होननायालाय जानाय जागोना जायाखै?
गैया
उम्म मानोसै?
फिथाइयानो गैयाबा न' खाथिफ्रावसो लाय नांगौ।
ए नाफोर गुरहैया नामा?
उम्महो दाख्लै
मानो?
अ टावरा साम' सोबनाय बायदिखा। आइयै गोथावथारलै साम' खनोबा आंखौबो लेंहर दे। नङाबा आंनो हर ओं ख्रिखौ
खनै
बैयावसो दा गाथोनाव? दैसायाव उम्म बै सुइस गेटावनो ना?
औ बेबारि गारा थांग्रा लामाया
औ औ औ बेयाव साम' दंमोन होनलाय?
गैया जाबाय मेरला।
ए आं गैया खोमा सानदोंलै। माने ना थाथावथाव स ना थाथावथाव जायगाखौनो नुवा आरोना खेनसे जों स्कुलाव फरायबासो दुगैहैबाय थायोमोन लोगोफोरजों।
ओ
ओमफ्रायो औ सुइस गेटआव लोगोफोरजों दुगैहैयो मायो।
ओ
ओमफ्राय दा थांनाय जालाना मोथिला थुब्लिसोमोन ना?
उम अखा हाबा देरो।
उम ओमफ्राय बै नोंसिनि खाथियाव सुइस गेटआवनो देन बेयाव खेबनै ना खेबथाम दुगैहैदों खोमादां आङो। आयु बे समावहाय दिबिखा मोना देनजार बारज्रुमोमोन गोजौ गोजौनिफ्राय थोइस।
सोरो?
जारलासो देबिखा मोनहा।
ओ
देनजार बारज्रुमोमोन बिसोरो।
ओहोम
ओमफ्राय दासो आवगोलनिखौ रायलायबा खम मा होनदों?
नोंहालाय अबाव दं?
आङो खामानियाव दं।
ए खयथायाव गयो?
गनाया दा गु रिंगायाव।
ओ
गुरिंगा गुरिंगा माने गुरिंगायाथ' जाखाबाय नालाय आं जि रिंगासिम थांगोन दिनै।
ए
माने बोथोर सोलायनायजों जाबजों लोमजा सावनाय गोजा मानसिफ्रा सानै सानै लोमजानानै दं। आंना लोगोफ्रा। ओंखायनो बिसिनि खामानिखौबो मावनां जेन दसे अ' औ दा बेनो दावराव खोनादो नामा आंनिखौ?
दाखलि जायाख खैनो आंना
मानोबा
ओम औ।
ओम होम बांद्राय बारा माबा रायलायनो नाङा होनदोंमोन ना ओंखायनो।
हो
दाननो रोङाखैदां नोङो?
आथिं दानजाबाय। ओमफ्राय बे गिदिंनायानो गिदिंनाय ओमफ्राय बे
मा होनोमोनलाय? जिनैसिम रायलायना आरो दाना जिनैयावनो दानोना मा होनो? ओंखायनो। से बारनाय लोगो लोगोल' दाननांगौ होनबानो थायो। हराखै होनबा लोगोफोरनाव?
दिनैसो
आरो दि-दिनै जों बिदिनोलै आंबोथ' बिदिनो सानै साथामफोरजों रायलायबाय रायलायनाया ओमफ्राय आंनाबो बिदिनो थायालासिनो डाइरेक्ट लाथिख' लाथिख'सो दिन्थिबाय थादों। इसे खामानि होनो नागिरा खोमादां?
बुस्थुवा। इसेब माबा नांथारनांगौ खोमालै फुलनो।
दानो सोबथा जासे नांथाबाबोथ' बोरै थानोनो नागिरा माथो सिगां समावथ' गावसोरनो दानखायोमोन ओमफ्रायो फार्स्ट रायलायजेननायावल' माबायो गावसोरनिफ्राय दानदो ओमफ्राय बिनि सेकेण्ड टाइम नै मालाबा मालाबासो रायलायलांबाय आंहा नैथि खेबावहाय। दिनै ओमफ्राय बिनि उनावहाय ओरैनिफ्राय दा आं लोगोफोरनिफ्राय खोनानानै आं दा इस एसेल' एसे बारहैयो आरो।
ओं
रायलायनायाथ' जाखाया दहाय फुङावबो रायलायबाय हबाव थायासैलायब्रा।
थाया ने मारै थाय?
ओमहो रायलायनायालाय बिराद रायलायो ओमफ्राय दैया थाया। दहायबो एकदम ओरै गोजाननिजों बारनायनिजों रायलायहरदोंमोन आं सानजा ख'ना थिंनिजों। बेस्रा बिजनियाव फैलायलायनानै रायलायबाय ब आंनाबो थायासै। माबारै खालामनांगौ बिदि बे जायोब्ला। ओम नङा सामु सोबनाय बायदि खोनाबायलै। ओम मा होनदों?
दा नांनोनाय
औ औ दा बेनो जारलाया। ओरैबो जाया ओरैबो जायानो। ओम ओमफ्राय माला जागोन ओंखामफोरखौलाय?
बेरायना फैनानै
अ
मोब्लिब दं ने? मिसिबनोसै आं। जोंनिजों थांलाय फैलाय जादोंलै ने? औ फ्रि फ्रि
थाइफ्रिदोंल'
फ्रि-फ्रि हादोंमोन दा ओमफ्राय गैया हाथ'वाखै।
उम
ओमफ्रायो जेरावबो थांनो गोसो जायाखै?
थांनायखौ थांनो लुबैयो। गैया लोगोफोर गैयाना।
गारि दं मा दङ बिब'निखौ लानानै थांबानो जायो बिब'नियालाय? बेनोथ' न'आव गंसे थाबानोथ' जालायबाय ना न'खराव गंसे थाबानो जायो बेजोंनो सोलियो जोंनालाय आया नोङो जोंनाबो बे गंसेखौ सोर सोर लाङोमोन
आरो गाव थांबा लांफायाना बे हारसिंसो थाङो दस्रा लोगोफोरजोंसो थाङोना
उम बेयावनोथ' जादों हरलाबाया नामा बिब'आलाय?
बेना गैबावानो
हा?
बियो गैयानो बेनाव
बियो गैयानो बेयाव
उमहो बेनाव गैया।
सोरनिथो गारियालाय?
ए गारिखौसो होनदों?
माथो। आं बेखौसो होनदों दा। नोंनि जोहोलावखौ सोङाखै आं।
जोहोलावखौ होनाखै आङो बे बुस्थुआ
बे बुस्थुआानो गैया।
हो
ए माखौ होनोरा आं बुजिलाय लाङासैलै बिराद गोदाव सोरावसो सानहरबाय आंहा मा बुस्थु मोनसेखौ होनखो नोंलाय? जोहोलावखौ होनखो ना बिब'नि खु होनखो ना रांखौ होनखो अबे मोनसे बुस्थुखौ गैया।
बे जानबुंनिखौ होनदां
ए बेखौसो होनदों नोङो? आंलाय सानदों मा मोनसे रायलायनायावनो नोङो मोनसे सोनबाय नालाय ओंखायनो आंहाबो बुजिलायलाङासै गोदाव सोरावखा रायलायनाया।
हरो
ए आंहा बेखौनो हरा होननायखाय मोननै मोनथामसो बुजिलायलांबायमोन। उम
दालायनोनो हायाबा बावहाय
जायानोबा
जायाथ आरो मोजां टावार नांनाय नांगौलै।
औ।
ओम जायो। नोंबो दाख्ललि आंनि सिगाङाव जेबायदि बाथ्रा बुंहरबायब्रा
मा बुङा मोनलाय?
फुंबिलिनि ब्रै बाजियाव होननाय लोगो लोगो आयु एसे फुङावहाय सिखारो बेसो सानदों आं।
औ
नों‌ सिखारो बिदियाव?
सिखारो थ'आरो।
ना खारो नामा नोंलाय फुङावलाय?
थाबायो।
थाबायो।
खारनो हाया।
इनोथ मोजां दे देहाफोर मोजां जानायनि।
उम
दे रायलायद मा एफा गोबाव गोबाव थादना रायलायो माला थांगोन समा लायसो सानदों नामा नों?
बेखोनोथ होन
आरो आंनि दंबावो आंनि दंबावोसो।
रायलायदो दे।
रायलाय गासिनो।
दे आंखौ सोंदो मा मा सोंनो।
नोंहालाय माबा मोनाखै बन्द' मोना?
बन्द' मोनथवा लादों माखासे लोमजाग्राफोर लादों।
ए बेेरायहैया?
बन्द दिनबाथाय थांगोन।
अवे अवे थांनो सानदों?
थांनाया आं सरलपाराखौ एसे गोसोखांदोंलाय लामा मोजां जादों होननायखाय थांनो गोसो जादों।
उम ओफाय गारिया ब्रैजिनि बारायाव सालायनो मोना। फाय
ब्रैजिनि बारायाव सालायनोमोनाने ओमबा हाग्रानि जिब जुनार एससे गिथावथाव जागोन माथो बिसिमल' सालायनांगौबालाय।
औ।
जुदि खराखौनो सालायनो हायाबा बायसान्स जेनेबा उन उन उन उन उन उन होसोबायलायनो माबा मोनसे नङा मोनसे जिनिस होसोबायलायनो जेनेबा।
बेनथ'।
सालायबा बिनि बारा हमबावखौथ' ओरैहाय नोंहा होनांगोनलाय नोङो रांखौहाय बुरजा बुरजानो।
मेगन दंबा।
गासिबावबो बिफांआव मेगन बो होजोबनायनो। ताबायना। औ खोनादों दा?
औ।
दे होमबा दोनथ'नोसै दे।
औ दे।
औ दे।